खोनाखोना?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
हेलौ अ औ गुबै मोजांं नोंथांखौ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथाखो ला- नानै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ औ बर'फोरा मा खामानि मावनानै जेनबा न- खर सालायो जेनबा मा मा खामानिखौ जों बर'फ्रा गाव गावनि जिउ राहा दानायाव खामानि मावनानै संसार जायो बिनि सायाव नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ औ औ औ हो जेनेब्ला ओ नोंथाङा बुंनाय बादि बर' सुबुं एबा सु बर' माहारिया माबायदिहाय ओ जिउ खुंबोदों होनना बुङोब्ला ओ जोंनिया बर' माहारिया आगोलनिफ्रायनो गावबा गाव ओ जेनेबा आबाद मावनानै एबा गावबा गाव ओ दाउ, अमा, ओ बोरमा ओ फिसिनानै बिदिनो जोंना ओ गावनि जिउ राहाखौ दाबोगासिनो आरो ना। औ बेबायदिनो बेनि अनगायैबो ओ बर' बर' बिमाफोरा ओ जेनेब्ला गाव गावनो ओ न'खर न'खर ओ जेनेब्ला ओ सेरेब सावनानै एबा जौ सावनानै ओम गावबा गावनि न'खरखौ ओ ओ हौवाफोरनो ओ एसेबाबो ओ खामानियाव फैसा एबा रां खामायनानै होबोदों आरो ना, औ बेबायदिनो ओ आगोलनिफ्रायनो ओ बर' हौवाफोरा गावबा गाव न'खराव आबाद माव नानै एबा ओ बेबायदिनो हिनजावफोराबो ओ सेरेब सावनानै एबा जौ सावनानै न' खरखौ बेबायदिनो सावरायबोगासिनो। बेबाददिनो ओ जोंनिया ओ बर' ओ हारियाव ओ बांसिननो जोंनिया ओ माइखौ गायनाय जायो आरो ना बेनिखायनो जोंना ओ आगोलनिफ्रायनो आबाद मावनानैनो अह बर' सुबुंफोरा ओ गावबा गावनि जिउ राहाखौ दाबोगासिनो। औ नोंथांमोननि ओनसोल एबा गामिफोराव बर' सुबुंफोरा माबायदियैहाय ओ बर' ओ बर' सुबुंफोरा गावनि जिउ राहाखौ दाबोगासिनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव गोबाङानो जेनेबा आबादजों लोब्बा दङ जोंनि बर'फोरा। स्निजि जौखोन्दोआनो आबाद मावनानै जायो। बिदिनो जोंनि बर' फोरा रां खामायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो आबाद मावो जेरै जोङो माइ आ बाद आरो ओरै बेसर आबाद, खुसेर आबाद बिदिनो जुखाम आबाद जायखौ जोङो माखाइ होननानै बुङो आरो बिदिनो वाटार मिलन बेखौ तरमुस बिदिनो बोथोरखौ लानानै बोथोर बर'फोरा दिनै आबाद मावदों आरो गरसे गरनै बिदिनो रां आरजिनानै दिनै न'खरखौ खुंबोगासिनो आरो। जोंनि गाहाइ आबाद होननानै बुङोब्ला दायो आथिखालाव जोङो माइ आबादखौ जोङो बांद्राय माव नाय जायो जोंनि ओनसोलाव मानोना माइ मानसिया जेनेबा जोंहा बर'फ्रा ओंखाम जानानैनो जों जेनेबा जिउ खुङो नङा होमबा? ओंखामानो जोंनि गाहाइ जाग्रा आदार हिसाबै जोङो जोङो ओंखामखौ जोङो मैखोमै आबाद मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव। लोगोसे बेजोंनो जोङो दाउ अमाबो फिसियो जायखौ जोङो गर से गरनै नोङो दाउ अमाजोंबो नोङो रां गरसे गरनै नोङो आरजिनो हायो। नङा होमबा जेरै दाउ अमाखौ नोङो फार्म बानायाबाबो नोङो गाव गावनि न'आव मानै माथामखौ जों फिसिनानै जोङो माबा मोनसे बो सोराव माबा मोनसे रां आरजिनो हायो आरो। मानोना आथिखालाव दाउनि दामाबो बांबाय। अमा जाबाबो बे दामाबो बांबाय बेखायनो माने दाउ अमा फिसिनायाव जोंहा जेबो खहा जाया आरो जुदि बेमार आजार जेबो जायाबा नोङो दाउ अमा फिसिनानै गोबां रां खामायनो हायो होननानै आं सानो आरो। जोङो जेनेबा साख्रि बाख्रिजों जेबो जेनेबा साख्रि बाख्रिखौ नांथाबबाय थायालासिनो जों न'खर दानायावबो दिनै ओ बिदिनो जिब जन्थु फिनानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो जेरै मोसौ फिनाय, बोरमा फिनाय बेफोरबो जोंनि मोनफा मोन फा गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बेबो मोनसे कालसार बायसासो नङा होमबा? मालानिफ्राय जों बर' हारिया बे ओ जायगायाव जों थाफैजेनखौ बे खौ जों दिनै रावबो बुंस'नो हाया। बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बर'फ्रा दाउ अमा फिसियो, आबाद मावबोनानै दिनै गावनि नांगौखौ गाव सु फुंनानै लादों आरो। गोदो जेनेबा जोङो जायगा सोलाय सोलाय जेरै आबाद मावनायखौ जों जायोमोन आथिखालावथ' जों दाबसे जायगायावनो दिदोमै जोङो स-न'खर खुंनायखौ न अ सालायनो हायोसे गोदोथ' बिदि जायगा सिफाय सिफाय हादान सेफाय सेफाय जे गोदो मानसिफोरा संसार जायोमोन नङा होमबा बै जायगायाव जुदि हास सार गैया जाबला बै जायगाखौ गारनानै जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव आख' हाखौ हासार गोनां हाखोना नागिरहैनानै जों बेयाव आबाद मावनानै जायोमोन गोदो बिदिनो जायगा सोलायबाय थायोमोन आरो बर'फोराबो आथ नाथाय आथिखालावथ' जोङो जेरावबो जोङो जायगा सोलायनानै जों फरेस्टनि हायावबो दिनै खालामनो हाला दिनै गावबा गाव जेराव दङ बेयावनो जोङो संसार जानानै जोङो बेयावनो ओ थैलाङो आरो बेयावनो जिउ दाउन जोंनि जिउआ जोबलाङो बिदिनो आबाद मावो जेराव जेरावनो जोङो गाव खामानि मावना जायोब्ला जेरावबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो जेरै- आबादजों लोगोसे नोङो
हा गैयाबाबो गुबुननि मानसिनि न'खरनि हाखौ नोङो ओरैनो थानायखौ नोङो लिस्टाव लानानै बायदि एग्रिमेन्ट खालामना लानाबो नों गावबो आबाद मावनो हायो आरो गोसो गुदुं दोङोब्ला आरो बिदिनो जोङो रां खामायनायाव गोबां जोंनि मावनांगौ हाबाखौ जोङो मावनो हायो आरो मानसिया गोसो ओ बोलो आरो साहस थानांगोन मायबा मोनसे मावनायाव नोङो ओ थाखा फैसा नांगौबाबो नोङो आरजिनो हागोन आरो मानसिया माथ्र ओरैनो थानो नाङा आरो बिदिनो जों गोबां बिदि खामानि मावोनानै न'खर संबोदों जों दिनै बर'फोरा आरो आथिखालाव नोंथाङा बुंलांबाय माइ आबाद दानो जोंनि गाहाय माइ आबादखौ नोंसोरनि साइदआवबो मावो नङा होमबा आरो बिदिनो बायदिसिना जोङो दा दामनाय देनायजों लोगोसे जोङो जोङो मा होनना बुंगोन हेबनाय जाय खौ आखाइजों हेबनानैबो जोङो गोबां खामानि मावनो हायो नङा होमबा औवानि जों हेबनाय बेफोरखौबो जोङो सेन जेखाइ खबायफोरखौ हेबनानै जोङो फाननानैबो नों रां आरजिनो हायो। नङा होमबा नोंथां अब्ला अब्ला नों थांमोननि साइदहाय बिदि आखाइजों ओ हेबनानै बिदि मुवा जिराद बुस्थुफोरखौ फाननायखौ नोंथांमोननि साइदआव नुयोना
औ नुयो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो ओ बर' माहारिया आगोलनिफ्रायनो बिदि जेंना जेखाय खबाय बा सेन ओ बिदिनो सानद्रै दनग्रा ओ दाला बेफोरबायदि हेब नानै ओ न'खर न'खरबो लाखियो एबा जोंनिया ओ बाजारफोराव हाथायफोराव ओ बेखौ फाननानै रांबो खामायनो हायो आरो ना बेफोरबायदिनो ओ बर' सु सुबुंफोरा आगोलनिफ्रायनो बिदिनो सोलिबोगासिनो आरो बिदिनो रां खामायनायखौ ओ लाखि गासिनो आरो थिख बेबायदिनो ओ ओ आगोलनि बाय दिल' नङा आथिखालाव जोबोरैनो जोङो बर' सुबुंफोरनि ओ न'खर एबा ओ जिउ खुंनाय राहाखौ सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आगोलोहाय जोङो ओ जाम्बा जाम्बि एब एबा उम बेबायदिनो फरायसालियाव फरायलासि ओ एबा आबाद मावनानैल'ओ खामानि मावनाय एबा गुबुननियाव ओ रुवानि बेफोरबायदि ओ दाहोना थानानै खामानि मावनाय एबा न'खर सालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन बाट जों दा आथिखालाव बेफोरबायदिखौ जोङो गोबाङैनो नुनो मोननाया खम जाबाय बेबायदिनो जों आथिखालाव मानो नुनो मोननाया खम जाबाय होनोब्ला आथिखालाव जोंनि ओ सुबुं फोराबो गुबुन बायदि ओ माने ओ फरायसालियाव फरायनायखौ सोलोंबाय आरो बेवहाय बेबायदिनो गुबुनखौ नुनानै ओ गाव गावनो ओ माने बिजनेस लाइनाव थांनो सोलोंबाय आरो बेबायदिनो फरायसालियाव मोजाङै फरायनानै बेबायदिनो साख्रि लानो हमबाय बेफोरबायदिनो न'खरफोरा बर' सुबुंफोरनि न'खरफोराबो एसे जौगाखांनो हमबाय आरो ना औ बेबायदिनो ओ बर' सुबुंफोरनि ओ जिउ राहा खुंनाया ओ आगोलनिसाय ओ आथिखालाव जोबोरैनो जौगाखांनायखौ जोङो ओ नुनो मोननाय जाबाय बेबायदिनो आथिखालाव ओ आथिखालाव जोङो बर' सुबुंफोरखौ जाम्बा जाम्बि जाना था नाय ओ फरायसालियाव थाङालासे बिदिनो न'आवनो जौ जौ बिदैजों गफबना थानाय बिदिखौ जोङो बांसिनै जोबोरै नुनो मोनोमोन बाट आथिखालाव ओ एसे खम जाबाय बेबायदिनो बर' सुबुंफोरा ओ जेनेबा गावबा गावनो जिउ राहाखौ बेफोरबायदिनो ओ दागासिनो आरो ना नोंथाङा ओ औ औ नोंगौ
गोदोनि रखम एसेबां जोङो लेखा फरायाव जोङो गोदोनानै
खम नंलिया जोंनि जेनेबा सोलोंथाइनि हाराबो दिनै बाजि जौखोन्दोनि सायाव थांबाय गोदोथ' जोङो लेखा फरा फरायनो गोसोब्लाबो स्कुल फरायसालिफोरा खाथियाव थायामोन जायनि थाखाय गो गोदोनि मानसिफोराबो फरायनो गोसोबाबो जोङो फरायनो हायामोन आरो मानोना स्कुला गोजान गोजानाव थायोमोन बिथिं हाग्रा बं ग्रा लामाफोराबो मोजां नङामोन जायनि थाखाय बिसोरो गोजौ सोलोंथाइ लानो होनबाबो गोजान जायगायाव फरायनो हाया जायोमोन आरो औ दाथ' आथिखालाव जोंनि स्कुल फरायसालिफोरा खाथ थियावनो थाबाय नङा होमबा
औ नंगौ
जोङो दिनै फरायनो हायो बिदिनो अ गोबां दिनै आबादारिफोराबो दिनै गावबा गावनि खामानिखौ दिनै मावबाय गोदोथ' जों ओ बारा आबादखौनो जों मावनाय नुवामोन आथिखालाव जों गोबां बिबांनि जेरै आबाद मावनायखौ जोङो मुगैहयो जेरै नङा होमबा जायखौ जोङो ड्रागन फ्रुइट बेफोरबो जोबोद दाम बेफोरनि बेसेनाबो गोबां बेफोर खो आबाद खौबो दिनै सासे सानै मानसिफ्रा जोंनि ओनसोलाव मावदों बिदिनो जोंनि जिउ राहा दानाया गोदोनिख्रुइ एसे जौगादों होननानै जों बुंनो हायो आरो मानोना आथिखालाव अ गोदोनि रोखम जेनेबा जौ जुवाजों बारा गोदो नानै अ एसे खम जाबाय दायो आथि खालाव गोदोथ' जोङो गोबां नुयोमोन जोंनि लामा दथायाव बेरायबानो लामाफोराव ज' ज' जाजाय ओरैनो जिरायनानै थानाय तास गेले थिंबाय थानाय दायो आंनि ओनसोलाव जोंनि साइडआवहाय बि दि जु एसे माने जुसिस्थ' खम जाबाय आरो जों बिदिखौ नुबांला गोदोथ' गोबां नुयोमोन जों बिदिनो तास गेलेनानै लामाफोराव ज' जानानै खाना जालायबाय बिदिनो सोरहाबा न'खरा सिलिंखार जादों जौ लोंनानै सोरहाबा थाज जुवा गेलेनानै न'खर सिलिंखार जादों दोंमोन नाथाय आथिखालाव एसे सिगांनिख्रुइ खमायदों होननानै आं बुंनो सान सानो आरो जोंनि साइदआवहाय औ
थिग बेबायदिनो अ नोंथां होमबा जोंहाथ' स समाबो जायाखै नङा जानानै फैबाय त' होमबा नोंथां जोंनि सावरायनाय खौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नों थां औ औ गोजोनथों नोंथां दे होमबालाय।